हेलौ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव दसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाबाय नोंथां बिगियान आरोना। दानि जुगाव ओ बिगियाननि बिहोमाया माबादि ओ बिगियाना मानसिनि जिउखौ माबादि ओ सोलायहोदों बेखौ जोंङो एसे सावरायनोसै। दे नोंथां। औ बिगान बुंब्ला थ' दा जों नोंथां ओ गासै बिथिङावनो मानसिनि जिउआ माने बिगियान जोंनो माने बेंखन जानानै दं आरोना। दा जों बाहायनाय गासै मुवा बेसाद सादानो बिगियाननिनो होनाय होननानै बुंनांगोन जोंङो जों जेरै ओ मबाइल फन बाहायदों नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो जोङो गारि मथरानो जा बा माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि बाहायनाय जेरै ओ मोब ब्लिबनि माखासे आगजुफोर नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो औ बेजों लोगोसेनो जोंङो दिनैनि दिनाव मानसिया अख्रांमायावबो जोंङो थांनो हानाय जाबाय नङा होमबा? ओ जेरैहाय जोङो मानसि या रकेट बानायदों लोगोसे ओ बिरग्रा जाहाज नङा होमबा? बा दैनि जाहास। गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मुवा दिहुननानै बिगियाना मानसिनि जिउखौ माने जोबोद गोरलै खालामबाय आरो नङा होनबा?
औ नोंगौ।
बिनि मादावनो जोंहा जेरैहाय दिनैनि दिनाव ओ मबाइल फन नङाबानो मानसिनि जिउआ माने सोलिनो गोब्राब नङा होमबा?
औ नोंगौ।
उम गोबां रोखोमनि मबाइल फन फनजोंनो जों माने गोबां रोखोमनि खामानि दानि जोंङो मावनो हायो ओ नोंथांङा नोंथांआ ओ बे मबाइल फनाव मा मा रोखोमनि खामानि मावो दिनैनि समाव?
उम मबेइलाव म मा दोखोमनि खामानि बुंङोब्ला नोंथां मावनो हायो जेरै बेहाय जोङो गोदोनि दिनाव बेवहाय जों मबाइल फन गैयामोन बिनि थाखायनो जोंङो ला इजाम जायनि जाहोनाव हरनो गोनां जायोमोन। लाइजाम हरोब्ला जोंहा माबेबा समावहाय जिबा दिन बा थामजि दिन बैफो फोर बायदिनि दिनावसो लायज् जामा मोनहैयोमोन नाथाय दानि मुगायाव जों मबाइलजों एक सेकेण्डनि गेजेरावनो सौ हैनो हायो आरो ना नोंथां जोङो मबाइलजों आरोबाव गोबांहाय जोङो सोलोंनोबो हायो जेरै हाय जोंहा टिउसन लानो गोबांहानो सोरहाबा फैसा गैया जायो रां रुफानि जोबोद गोनांथि जायो बिनि थाखाय जोङो अनलाइनावबो गोरलैयैनो जोङो क्लास लानो हायो सोलोंना नानै लानो हायो आरो बिफोरल' नङा नोंथां जोङो मबाइलजों जोबोर जोबोर खामानि फोर मावनो हायो आरोना। जोङो माबाफोर खामानि रोङाब्लाबो जों मबाइलावनो सोंनानैबो गुगोलाव सोंनानैबो जों खामानिफोरखौ मावनो हायो आरोना नोंथां, बेफोरबायदिनो मबाइलआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो ना नोंथां। जों जेरैहाय मब् गैयाब्लानो जोंहा जेबो गैया बुंनाय बायदिसो जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ दिनैनि दिनाव मबाइलानो जोबोद गोनां आरोना मबाइलावनो जोङो जेरैहाय दानि दिनाव जोङो ओ बेंकिंनि खामानि नङा होमबा थाखा फैसा ओ माने थाखा फैसानि सोलाय सोल' खालामनाय नङा होमबा?
औ, नंगौ थारैनो।
औ, जोङो बहाबा जायगायाव थाङोब्लाबो जोङो ओ निजेनि सावगारि सेबखांनायाव बा माखासे रोखोमनि नुथाय सेबखांनो थाखाय जों मबाइल बाहायनो हायो नङा होमबा? लोगोसेनो जोङो ओ गोबां रोखोम रोखोमनि ओ खामानि जेरैहाय ओ जोङो माखासे रंजानायनि थाखाय सोरबा मेथाइ खोनासंनाय नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो माखासे सावथुन बा भिडिअ बायदिसिना जा नायनाय लोगोसेनो सोरबाया जोङो खेला गेलेनाय मबाइलाव नङा होमबा बेजों लोगोसेनो जोङो बेबायदि गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो आरोना दा बेजों लोगोसेनो जोङो औ मबाइल फननि बागै खौ जों रायलायबाय नोंथां नङा होमबा बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बिगियान जोंनि सोरगिदिं जों नुबावो नङा होमबा बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि जिउआव गारि मथर बा बाइक बायदिसिनानि बिहोमाया जोबोद गोनां थार नङा होनोमा दानि दिनाव दा गारि मथर मटरा माबायदि मानसिनि जिउ खांनायखौ सोलायहोदों बेखौ एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गारि मथरा जोंनि जिउखौ ओरैबायदि सोलायहयो बुङोब्ला जोङो जोंनि बे बिगियान मुगाखौ जोङो साबायखर बुंनांगोन नोंथां मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय बबेयावबा गोजान जायगायाव हान्थिनो थाङोब्ला जोंहा जोबोर गोबाव सम नांगौ जायोमोन जोङो थाबायनानै थाङोब्ला जोबोर जोंनो जेरैहाय जोङो साइ केलजों थाङोब्लाबो जोङो से घन्टानि गेजेरावहाय माने आरो गारिजों थाङोबा थामजि मिनिथबा नैजि मिनिटनि गेजेरावनो जोङो ओ गोबां लामा खौ मोनहैनो हायो नाथाय जोङो
औ
थाबायनानै थाङोब्लाथ' जोंङो सानसे नङाब्ला साननै बेफोरबायदि नि गेजेरावसो मोनहैयो आरोना नोंथां जोंनि थाखाय बिगियाना जोबोर जौगानायखौबो लाबोदों नाथाय जोबोद गाज्रिबो खालामदों जायनि जाउनाव जोंहा जोबोर गारि मथर जानायनि जाउनाव जोंनि ओ ओनसोलफोरावबो जोबोदहाय जोङो गारिजोंबो थैनायखौ नुयो बेफोरबाय दिनो गोबां खहा जानायखौबो नुनो मोनो आरोना जोंनि जायगायावबो बेैफोरबायदि गो गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि खालामनायनि थाखायनो आबहावाया जोबोर गाज्रि जानो हमदों बारहावाफोरा औ नंगौ बेनि थाखाय जोंहा फारसेथिंबो मोजां मोजां आरो फारसेथिंबो गाज्रि जानानै फैदों आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो औ बिगियाननि बा गै बुङोब्ला जोंथ' गोबां मोजांथ' जाखादों नङा होमबा जोंनि जिउआव गोबां मदद जादों लोगोसे बेजोंनो जोंहा माखासे खहाबो फैफायो आरोना खहाबो जायो जेरैहाय जोङो नोथाङा बुंनाय बादिनो गारि मथरजों ओ गोबां जानो नाङि जाथाय ओ माखासे रोखोमनि जाब्रबथाय जानानै जोङो ओ जिउ गोमानाय बा गोबाङानो जोखोम जानाय नङा होमबा बेबायदि जायो लोगोसे बिदिनो जोंनि ओ आभावायावबो बेफोरनि माने गारि मथर सालायनायनि नङा होमबा बेहाय जिहेथु जोङो ओ माखासे गाज्रि गेस ओंखारनानै जोंनि आबावाया गाज्रिबो जालांगासिनो नङा होमबा बेफोरबायदि आरो बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ मोजांबो जादों गाज्रिबो जादों नङा होमबा दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो बिगियाननि बागै सावरायोब्ला नोंथां जोङो गोबां रोखोमनि आरोबाव सावरायनो हायो नङा होमबा
औ हायो नोंथां
जेरैहाय जोङो औ जेरै सावस्रि बिफान नङा होनबा जायखौ जोङो ओ मेडिकेल साइन्स नङा होमबा। बेखौबो जोंङो रायज्लायनो हायो जेरैहाय जोङो सावस्रि बा मेडिकेल बिफाननि जौगानायाव जोंनि गोबांनि जिउआ माने दिनैनि स समाव जोङो ओ जिउआ माने रैखा जाबाय आरोना गोदोनि समाव माने जेब्ला बिगियाना एसेबां दावबायाखैमोन अब्ला गोबां रोखोमनि बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो फाहामनो हायामोन आरोना। गोबां रोखोमनि जोंहा मुलि भेक्सिन बायदि जोङो मोननो हायामोन आरो बेनिखायनो जोंना दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन माबायदि मानसिफोरा मानसिफोरनि जिउआ साबसिन जाखो
औ जों बेखौबो मख'नो हायो दि नोंथां गोदोहाय जोंनिया निम'निया बेराम जायोब्लाबो जोंहा भेक्सिन गैयामोन बा मुलि गैयामोन। बिनि थाखा खायनो मानसिफोरा बे बेफोरबायदियैनो थैनो गोनांबो जायोमोन। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां दङ जेरै खाय जोंना गोदोहाय टिबि बेमार जायोब्ला मानसि सिखौ मनि ओमफ्राय बाहेराव गोजानाव दोनहैनाय जायोमोन बि नायनो थाखाय भेक्सिन गैयामोन बा मुलि गैयामोन ओंखारना खैमोन आरो ना नोंथां औ थारैनो जोंना साइन्स मुगाया फैबाय बिनि उनावसो दा गासिबो जों मुलिफोरखौनो मोननो थाङो दा बिनि मुलि खौबो जों मोननो हायो आरोहाय गोबांहाय बै आइ बेरनाय बा लेन्थि बेरनाय बेफोरनि थाखायबो जोंहा मुलि गैयामोन आरो सैमा मावजि अर जायोब्ला मानसिफोरा बेफोरबायदिनो थैनो गोनां जायोमोन बैफोरनिबो जोंहा मुलिफोर गैयामोन आरोना। बेफोरबायदि आरो लोमजायो साजायोब्लाबो जोङो दंफां लाइफांनि बिलाइफोरखौसो देग्लिनानै लोंनाय खौ नुनो मोनोमोन नाथाय जों दा साइन्सनि मुगायाव बे बेफोरबायदि बांसिन लोंनायखौनो नुनो मोना बांसिन नानो डक्टरनाव थांनाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बिनि थाखायनो साइन्स मुगाया जोंनि थाखाय जोबोर जौ बानायखौबो लाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना जोङो नोंथां औ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सा सानो?
औ नंगौ नोंथां बुंनायानो ओ गोदोनि समाव जोंहा गोबां रोखोमनि बेराम आजार जानानै ओ फाहामनो हायिलाय गोबां सुबुङानो थैनांगौ जादोंमोन नङा होमबा? दा बे ओ था थारैनो गोबां सोलायबाय। दाथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओ गोनोखोनि गोबां ओ जौगा थाखोनि फाहामथाय जोङो लानो मोनो नङा होमबा? ओ दानि समावथ' जोंङो ओ गोबां रोखोमनि अंग मानसिनि अंगफोरा जुदि गाज्रि जायोब्लाबो सोलायनोबो हालायनाय जाबाय आरो नङा होमबा? जेरै जोङो सासे मानसिनि थैखौ गुबुन गुबुन सासे मानसिनाव होनो हानाय नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो सोरहाबा खानाय गुयोब्ला जोङो खानायखौबो जोङो दिनैनि समाव ओ ओ मेडिकेल साइन्सनि हेफाजाबै जोङो खानायखौबो जोङो लाबोफिननो हायो आरोना।
औ नंगौ।
लोगोसेनो गोबां रोखोमनि जोंहा ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ दावगानाय फैबाय आरोना नोंथां। दा बेनि थाखाय जोङो बिगियानखौनो साबायखर खर होनांगोन नोंथां दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां गोजोन्थों।